खोनादों ना? औ औ खोनादों। मा खालामदों नोंथाङा दा?
आंङो दा ओरैनो दंथ'यो।
अ आंङो दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन दे।
जों दा दिनै होनबा ओ औवा औवाखौथ' जोंङो मिथिखायो नङा होमबा? दा औवाखौ जोंङो मा मायाव बाहायनो हायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो।
औ
औ दा औवाखौ जोंङो बयबो मिथिखायो नङा होमबा औवाया मोनसे बेयो मोनसे ओ लाइफांङावनो गोलैयो नङा होनबा नोंथा? बेथ' फिफां नङा गोजौ जायो आरो बे मोनसे। जेनबा दालाय दासाफोर दङो दालाय जायो आरो ना औवाया माखासे। औवाया गोबां रोखोमनि थायो औवा थेरेबो थायो औवा गुबै औवा बुरखा बेबायदिनो थायो आरो। मेलला गोबां रोखोमनि थायो दा औंधा थे थेरेया मा फिसा फिसा जायो आरो ना बे ओमफ्राय मा होनो खाालाराबो गाबाबो खायसे खायसे गोमो गाबनिबो थायो आरो ना। बेबायदि खायसे ओमफ्राय औवायाथ' जोंना बांसिन गोथांसो जाखायो नंङा होमबा बिनि बेलाया जोंना मा फिसा फिसा ओमफ्राय गोलाव गोलाव जायो आरो। बेबायदि औवा दा औवाजों जोंङो गोबां औवाखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। दा नोंङो ओंखाम ओंख्रि संनायावनो जोंङो मा औवा औवाजों जोंङो मा खालामनो हायो ओ सागं जायखौ दालि खाथाबो होनोना बेबायदि बानायनो हायो औवानिफ्रायनो जों बेखौ बानायो। जोंङो बेखौ बेहाय मायाव बाहायो होमबा जोंङो दालि ओंख्रिखौहाय सालिनाय सबाय ओंख्रि बेबायदि माखासे आलु जहलफोर बेबायदि सानायाव सानो थाखाय जोंङो बे सागंखौहाय बाहायनाय जायो नङा होमबा? बेखौबो जोङो माजों बानायो औवाजोंनो बानायो। आरो बेफोर जोंहा मा दङो होनबा खादौ। खादौखौबो जोंनो नांखाथारगौ गोदोनि समावथ' बांसिन अरावसो सङोमोन दोआव। एबा थौआवहाय। ओंखामखौ बेनि थाखाय जोंहा मा जागोन ओंखामखौहाय एरखावना होनो नांगौ नंङा होमबा। दा जोङो बे खादौजोंहाय ओंखामखौ एरखावो आरो। दा जोङो मा होनोमबा औवाजों जोङो खादौ बानायनो हायो। ओमफ्राय जोङो सागंबो बानायनो हायो नङा होमबा? आरो जोङो गुबैयै औवानि गाहाय खामानियानो जाहैबाय जोंहा लेखा लेखा बिलाइ बानायनाय नङा होमबा? जों जे लेखाफोरखौ फरायनानै मोनो बेफोर जोंङो मा खालाम औवानिफ्रायसो दिरुनो नङा होमबा? दा औवा नङाब्लानो जोङो मा होनो जों बे माखासे गोदोहाय जोङो बे लेखाफोरखौनो दिहुन्नो हायामोन आरो बेबायदि।
नंङांमोन आरोबाव जोंङो मा होनो औवा हानि जोंहा माखासे गोबां हाबाफोरखौ मावनो हायो। जेरैहाय न' लुनायफ्राव जोंहा औवाखौ नांगौ। गोबां गोबां न' गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर लुनायावथ' जोंहा औवानि गोनांथि खाथार औवाजों जोंङो बेखौ सुंथानो बेसोर जोंङो गोबां बिल्डिंफोरखौ बानायनाय नंङा होमबा? दा जाय न'आव बिल्डिं जाय मानसि बिल्डिं न' बानायो बिसोरहा मा गोबां औवानि गोनांथि जायो मानो होनबा औवाजोंसो सुंथानानै दोननो नांगौ। होमबा औवा गैयाबानो जोंहा ओ बे न'खौ बानायनो हानायानो गोब्राब जायो आरो आरोबाव जोंहा मा औवाजों जोंङो माखासे गोबां जोंनि ओ बर' हौवाफोरा गोदो गोदायहाय मा मा खालामनो हायोमोन बा जेखाइ, खबाइ, सानद्रि, संग्राय सेन बेफोरखौ जोङो बानायोमोन आरो। दा जोङो गोदोहाय ओ संग्रायफोरखौबो गावाबागाव न'आवनो बानायनानै लायोमोन दा औवानिफ्राय जोङो संग्राय खौबो बानायनो हायो सान्द्रिखौबो बानायनो हायो। आरो माखासे जोंहा सानदांगा जेखौहाय जोङो माखासे ओ आबादफोरखौहाय माइ फोरखौहाय जोङो सालियोबा बै गुन्द्राफोरखौ सालिनो जोंहा सान्दांगाखौ बाहायनाय जायो। आरोबाव जोङो ओ माखासे जेखायबो ना गुरनो थाखाय जोंङो जेखाइ हेबनो हायो आरो ना लानो थाखाय जोंहा खबबायबो बानायनो हायो बे औवाजोंनो जोङो बानायजोबोमोन नङा होमबा? आरोबाव जोंहा ना सानो थाखाय खखा दङ सेन दङ बेखौबो जों माजोंनो बानायखायो औवाजोंनो बानायोमोन आरो। दा जोंहा औवाजों गोबां जोङो रांफोरखौ आरजिनो हायो। बेफोरबायदि माखासे आखाइनि हाबा ओजों आखाइनि हाबा मावनानै आइजों आइना दिहुननानै जों मा औवा जोंहाय गोबां रां खामायनो हायो आरो आरोबाव जोंहा औवाखौ माइ मायाव बाहायोबा माखासे बेरा दुमनायफोराव जोङो औमाखौ बाहायनो हायो। अबबबा माबा मोनसे आबाद मावोब्ला जोङो बे आबादाव मा माखासे जिब जुनार जेरैहाय ओ बोरमा मोसौ बेफोर हाबनो हायिनि थाखाय जों मा औवानि बेरा दुमनो हायो। मैगं थाइगं गायोब्लाबो जोङो मा औवानि मा खालामनो हायो जानला हेबनानै ओ जोङो जेंसिफोरखौहाय जोङो जानला थिखोननानै होनो हायो। माखासे जेरै जोगोनारफोर फोरला खुमब्रा बेफोरखौ मान लानो थाखाय जोङो मा खालामो बे औवानि जेंसिफोरखौनो जोंहा मा खालामना होयो जानला लुनानै होयो नङा होमबा? आरोबाव जोङो बे जोंनो जोंहा बे बेरा गोजाम गोजामफोरखौ जोङो मा खालामफिननो हाबावो आरोबाव जोङो बेखौ अर जननानैबो जोङो माखासे ओंखाम ओंख्रि संनायफोराव बाहायनो हायो जाया बोराय बाय बेराया बे फुराना जाबाय जोङो बेखौ सिफायनानै अरबो खौ सुनो हायो ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय। दा आरोबाव औवाया माखासे उम जोंहा गोबां जोंखौ मदद खालामो जेरै हा खुरखानायफोराव जोंखौ मदद खालामो। माखासे दैमा जिंफोर जिंफोरावहाय जोङो औवाखौ गायनानै होयोब्ला ब्ला मा हा खुरखानाया जोंहा ओ खमायो होननानै जोङो मिथिनो हायो मानो होनबा हवाया मोनसे ओ बारायो नङा होमबा बियो मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां बे बारायग्रा मोनसे दा जोङो औवानिफ्राय माखासे मेवाइखौबो मोना
बारि
गोरलैखौ जोङो मेवाइ होननानै बुङो। बेखौ जोङो ओंख्रिबो जानो हायो आरो जेब्ला औवा मेवाइ ओंखारो। बे औवा गोरलै गोरलै ओंखारनाय समाव मेवाइखौ जोङो जानो हायो बेखौ जों अनला फोरजोंबो जानो हायो। दालिजोंबो जानो हायो एवनानैबो जानो हायो बा जोङो औवानिफ्रायनो गोबां जोंहा मा मोननो हायो नङा होमबा मुलाम्फाफोरखौ। दा ओ औवा औवानि सोमोन्दै आंङो नोंथांजों बे बेखौनो बुंबाय दा नोंथाङाबो ओ फंनैसो माबाफोर सावरायनो सानदों नामा?
औ आंङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर' समाजावहाय सोलिबोनाय माखासे खोमसि फोथायनायनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदोंमोन।
औ।
खोमसि फोथायनाया जोंहा बर' समाजाव आथिखालावबो जोंहा सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेखौ गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो खोमसि फोथायनाया जोंना बर' समाजावहाय सोलिबोबाय थानाय बेयो मोनसे जोंनि गाज्रि हुदा होननानैबो जों साननानै लानो हायो आरो। सुबुं फोथायनायनि बेंखन्थिनि गेजेरावनो खोमसि फोथायनायफोरखौबो सरजाबफानानै लानो हायो आरो। दा बे खोमसि फोथायनायावहाय जेबो जुगतथि थाया आरो जेबो लजिक थाया बेवहाय।
बियो मानसिनि खहासो खालामो जेबो जुक्त गैया बारा मा जेबो बेबायदि जाहोन गैया गारा बबेबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै खोमसि फोथायनाय बिनि जाहोनावहाय जोंनि जिउआवहाय माबा मोनसे खहाबो खालामनो हागौ आरो बे खोमसि फोथायनाय ओ खोमसि फोथायनाया जोंहा मोनसे गाज्रि होननानैबो जों साननानै लानो हायो नाथाय थेवबाबो जोंहा बर' समाजाव गोबां खोमसि फोथायनायफोरा दासिमबो सोलिबाय थायो आरो। बेखौ जों गारनो हाया। बे खोमसि फोथायनायाहाय मावनो नाङि एबा बुंनाङै खोथाफोरनिफ्रायनो जोनोम जायो आरो जेखौ नङा बुंथावथारै खोथा बेफोरफोरनिफ्रायबो जोङो सोरनिबा खुगानिफ्राय बेबायदिनो बेखौ हामानो बेबायदि होननायानो जोंहा खोमसि फोथायनाय आरो अदेबानि जोंहा जिउ आरो मुलुगनि सोमोन्दैहाय जेबो जुक्ति थरख' गैयाजासे बबेबा हारि एबा सासे मानसियाहाय जुदि फोथायनाय हुदा साननाय हनायफोरानो जाबाय जोंनि खोमसि फोथायनायनि बिथा। मिथिंगानि माखासे मैया मैया हाबा फोरनि फारसेहाय गोरलैयै फोथायनाय। मिथिस'यैनि फारसे जेबो बिजिरनाय गैयाजासेखि हाबनाय समाजनि आसार खान्थिनि फारसे जुक्ति गैयाजासे गनायनायफोरानो खोमसि फोथायनाय आरो माखासे जों हा बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायया बर' समाजावहाय गोबां दङ जोङो ओ जेरैहाय जोंहा गोदो गोदायनि समाव जोङो गोदो गोदाय नङा बियो दासिमबो सोलिगासिनो गोदोहाय खिन्थु बांसिन मोन आरो खोमसि फोथायनायजोंनो जोङो सोरखौबा दायना दायनि बिदि होननानै जोङो नंखाय नङै मानसिफोरखौबो बुथारनाय मानाय बेबायदि बेबायदिनो जोंहा बर' समाजाव गोबां मानसिफोरखौ खौ नंखायैनो दायना होननानै बुथारनाय बेजोंहाय जोंहा गोबां जिउ खहा जालांदों आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय। ओ दा बर'फोरनि खोमसि एबा गोथे फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां रायखांनो हायो बेफोरनो जाबायहाय
ओ जुदि सोरबा सिमाङाव ना फिथि ख्रि ओ जेयाव नांनाय एबा सेनाव नांनाय नुयोब्ला बावैनो आखाइयावहाय ओ दोहोन मोनगोन होननानै जोंहा फोथायो आरो। जे जोङो बेबायदि सिमां नुब्लाथाय ना फिथिख्रिफोरा जेयाव नांनाय बायदि नुब्लाथाय जोंहा ओ जि खुसि जालायलायथारसै ओ धोन फैगोन होननानै बिफोरनो मोनसे खोमसि फोथायनाय ओ रौ एबा बारलिफोर रौ एबा ना बारलिफोरखौ नुयोब्ला हा हु मोननो हागौ होननानैबो फोथायो आरो। ओ सिमाङावहाय जुदि ना सिंगिजों गावजायोब्ला मोदोमाव बिस जागोन एबा सोरबा सु फोरा मोन्थोर मारिनानैहाय बानहोगोन होननानै जोङो फोथायो बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि फोथायनायनि गेजेरजोंनो सोरबा सोरबा बेबायदि सोरबा सिंगिजों गावजानाय नुयोब्ला जि गियो सोरबा सोरबा गिनानै बेबायदिनो फुजा बायदिसिना होलाबायसै अजाफोरनाव थांनोसै बेबायदि खोमसि फोथायनाया जोंहा गोबां दङ दासिमबो। ओ अजाफोरनि बुंनायफ्राबो बबबा बबबा समाव जा-जाजोबा बेनि जुनावबो जोंहा बेनि जाउनाव जोंहा खोमसि फोथायनाया सोमजिबोयो जेरै अजाफोरा सोरबा जुदि नंखायखौनो नोंसिनि खाथियावहाय ओ गारजि दङ बेनो नोंखौ बेबायदि खालामगासि नो मा बिदि होननानै जोंहा गोबां खोमसि फोथायनाय गाज्रि फोथायनायखौ गोसोआव सोनानै हरो आरो बेबायदिजोंनो जोंहा गिनाय सोमजिनाय बेबायदि जोंहा बेबायदियावनो फुजा होबायबायायनानै धोन सम्फाथियाबो जोबगलाय लाङो आरो नाथाय थाय बेफोरो ओ जुदि बेराम जायोब्लाथ' जोंहा डक्टरनाव थांनानै मुलि जाबासो हामगोन जोङो बेबायदिखौ डक्टरनाव थाङालासिनो अजाफोरनावसो थांनानै अजाफोरनासो नायजाहैबाय थानानै जोंहा बेरामफोरा माखासे बेरामफोरखौ जों हमनो हाया मा जा जादों सिङाव बेफोर मिथियैनि जाउनाव सोरनिबा सोरनिबा जिउआथ' जोंहा गोमागुलाय लाङो आरो उम बेबायदिनो खोमसि थायनायाहाय जोंनि गेजेरावहाय गोबां गाज्रि ओ बेबायदि मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोयो आरो। न'नि उखुमावहाय दाउखा बायोब्ला एबा दाउथुआ बानानै गाबफैब्लाबो खैफोद गोनां साननाय जायो आरो जों बबेबा खैफोदा फैथारसिगोन खा गाबफैबाय बेबायदि होननानै न'खराव सोरबा मानसि थैनोबो हागौ बेबायदि होननानै सानो आरो जोंहा दाउ खा बायोब्लाबो दाउखा गाबफैब्लाबो फेसा गाबफैब्लाबो जोंहा गाज्रि होननानै साननाय जायो। न' सिङावहाय खिब्रमा बिरबायोब्लाबो दायनिया बानहरनाय होननानै खिब्रमाखौ बथलाव सोनानै ओ मुख्राखौहाय सफाफोरखौ मुथेनानै फोथैनाय हुदायाबो दाबो दं आरो जोङो खिब्रमा फैबाथा जोंहानो उम बिराद गिखायो बर' सुबुंफोराहाय सोरबा दायनासो बेबायदि साननानै नै जोंहा गिनाय फैयो आरो। ओ बेबायदि खिब्रमान नुयोबाथाय जोंहा जेबो मिथियाबो हसियाबो डाइरेक्ट थारोसो आरो जोंनि बर' हारिफोराहाय ओ बिब्दिनो बिब्दि खालामोब्लाहाय बै बानहरग्रा एबा दायनियाहाय खस्थ' थ'' मोनो होननानै फोथायो आरो जोङो। सिथ्लायावहाय सिगुन गो गोबालाङोब्ला मोजां होननानैबो सानो बे न'खरा थाबैनो दावगानो हायो एबा ोनि जानो हायो होननानै जोंहा फोथायो आरो बर' समाजावहाय
औ
बर' समाजनि गेजेरावहााय बेबायदिनो गोबां गोबां खौमसि फोथायनायफोरहा जोंनि जायगायावहाय दासिमबो दं आरो बेफोरबायदि जुक्ति गैयि खोथाफोरखौनो लानानै जोंहा दासिमबो खोमसि फोथायनाया सोलिबाय थायो बेनि जाउनावनो जोंहा गोजौ थाखोआव दावखोनांगौबाबो जोङो बेबायदि खोमसि फोथायनायखौ लाबा खोमसि फोथायनायखौ लानानैनो जोङो दासिमबो गाहाय थाखोआव थानांगौ जायो आरो गोजौ थाखोआव थांनांगौ समावबो जोङो गुबुन हारिनिफ्राय दा गाहाय थाखोआवसो थागासिनो दा आंनि खोमसि फोथायनाय बुंनाया एसेनोसै नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे